खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा दायो दसे सावरायनो थाखाय सम दङ ना
औ नोंथां दङ
ओ जोङो ओ मोनसे टपिक लाना सावरायनि नामा
औ नोंथां बुं
ओ जोङो बैसागो फोरबोखौ लानानै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथा औ।
औ ओ बिदिब्ला बोस औ जागोन दे। आं जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय बैसागो फोरबोनि सोमोनदै एसे फोरमायलांनोसै नङा होमबा। अ ओ बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंहा बैसाग दाननि गिबि साननिफ्राय जागायो। ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंना मोसौ थुखैनाय जायो नङा ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ थुखैबाय बिनिफ्राय ओ बैसाग दाननि गिबि सानखालि जोंनिया ओ गासैबो गाव गाव गाव गावनि धोरोमारि हमना ला जाया जाय दोरोम नङा होमबा बिथांमोना गासैबो गावबाागाव दोरोमनि थानसालि सिबिसालि बायदियाव थांनानै आर'ज गाबहैयो इसोरखौ इसोरखौ सोंग्रि हरो आरो। औ
औ नोंथां औ।
बै सानखालि उनदैया गेदेरखौ मान होगोन। उनदै ओ गिदिरा गिदिरा उनदैखौ अननाय अननाय होयो बोर सारस्रियो बै सानखालि माने आं खायसे खायसे खायसे खायसे खायसे सुबुंफोरा गावनि देरसिनखौ मान लानो थाखाय न'खर न'खर थांनानै मान लाहैयो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ।
आरो ना आरो बै सानखालियाव माने बयबो न'खर न'खर थांनानै मान लाहैजोबना हाया नालाय।
औ।
ओइदिनखालिनो माने सिबिसालि बा थानसालिफ्राव आर'ज लानाय बिदिनो फोरबो फालिनायफोराव ज' जानानै ओइदिनखालिनो बै सिबिसालियाव उनदै उनदैया गावनि देरसिन देरसिनखौ मानबावो आरो मान बावो।
औ औ।
खुलुमो ओं बै सानखालि आरो गिदिर गेदिरफ्राबो बिथांमोननो बोर साबस्रियो अननाय होयो आरो बै सानखालि।
औ।
बेनिफ्राय जोंनिया ओ सेथि बैसाग गोदोनि गिबि सानखालिथ' जोंनिया रंजानाय बा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि हाबा हाबाफारिया जाया।
औ
खायसे खायसे जायगायाव जायो नाथाय जोंनि जायगायाव बांसिनानो जाया। ओमफ्राय नैथि सानखालिनिफ्रायसो जोंनिया माने नखर नखर हाब- हाबनानै मोसानाय रंजानाय बेबायदिया सोलियो आरो।
औ नोंथां।
खाम, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनाय देनाय। बायदि जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनायफोरखौ लानानै
औ।
बयबो सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिख्लाफोर आरो बोराइ बुरैफ्रा एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला एक्सट्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा एक्सट्रा बिदिनो ज' ज' नखर नखर मोसालाङो आरो।
आरो जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने ओ माखासे धोरोमारि आफादफोर धोरोमारि आफाद बिदिनो फिसा फिसा आफादफोरा इदिनो माखासे गामि लोगो नांनानै ज' ज' जानानै माने बैसागो रंजायो आरो हमना ला ओ माखासे धोरोमारि आफाद जोंनिया धोरोमारि माखासे आफाद दङ। बेफोर आफादफोरा मोन मोन जिस्नि जिब्रै जिबा बिदि गामि लोगो नांनानै मोनसे हान्जा जानानै बै गामि गामि एम मोसा हैयो रंजाहैयो आरो। आरो बै गामियाव बोर सारस्रिहैनाय बेफोरबायदि नियमा दं आरो जोंनियाव।
औ नंगौ
उम बेबायदिनो ओ जोंनिया माने ओ इदि गामि मोन मोन जिस्नि गामिनि ज' लोगो नांनानै रंजायो नालाय। माने मोनफ्रोमबो गामिनि नखर नखर थ' हाबनानै रंजाहैनो हाया नालाय। नखर नखर हाबोबा माने जिस्निथा गामिखौ हाबनायाव गोबां सम लायो नालाय। जोंनिया अ बेबा मोनसे थि जायगायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै ज'नो रं जायो आरो बै गामिनि बै गामिनि ओ गामि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमला सावरायलायनानै रंजायो आरो बेयाव गोबां गामिफ्राबो हेप हेफाजाब होयो जायनि थाखाय दिनै सिम रंजाबोगासिनो दं आरो रंजालांबाय थागोन आरो।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो रंजानाया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन नोंथां बुंनाय नोंथां बुंनाय बा दियैनो जोंनि जायगायावबो बे रोखोमैनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जेरै जेनेबा मोसौ मैसौ दोनि बैसागुआथ' सिगां जायो नोंथाङा फोरमायखादों। नाथायब्ला दानि बेवहाय माने बेखौ फालिनाया एसे खम जाबाय आरो नोंथां जोंनि जायगायावहाय। माने जायगाालाय जायगा माने एसे आलादा आलादा जायगा ओफ्राय जोंनियाव खालि मोसौनो थाव गोथांल' फुननानै हनाय जायो आरो ना ओमफ्राय दस्रा
औ ओं
नाय जाया अखानायनायो बैसाग बैसागनि एक थारिखनिफ्रायनो जेनब्ला बयबो न'खरफ्राव माने आं जोंनि जायगायाव माने रावबो दाव दावसि जानायखौ मोनो थाङा
आं
नांलायलायनो नाङा बुलायलायनो नाङा बेखौ फोथायो आरोना गिबि सानावनो बिदि नांलाय लायो बुलायलायोब्ला मानि उन उनाव फैलांबाय थानाय समावबो बे रोखोमैनो थांबाय थायो होननानै फोरफथाय आरो औ।
सोरनि गिबि सानाव बिदि दावराव जायोब्ला बोसोरनि जोबनायसिम बिदिनो दावराव जाबाय।
जालबाय थायो होननानै फोथायनाय दं आरो नोंथां बेबायदिनो बैसागु बैसागुआबो जोंनि मोनसे एंगार हायै फोरबो जायखौ बयबो जायगा लायै जायगा बिराद मोजाङै फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बेबायदिनो बैसागुआथ' बैसागुआनो रंजासायोदि बेयावनो दुखु सुखु गावनि लिंनाय आरजिनायखौ माने बेवहायनो मोसानानै एंगारहोयो। बेनि उनावबाथाय मावनाय दांनायावहाय आगान होनाय होननानै आं जोंनि जायगायाव बेखौ बुङो आरोना आरो बेबो होनाय लायो आरो फोथायबो आरो बे बि थाखायनो माने दिनखालि रंजासाय बायदि खालामो आरो ना बेबायदि बैसागुआव हाय नोंथांमोना बेदिनो जोंनियावबो एक थारिख खालि दुगैस्रां लोबस्रां माने बाथ थौआव जेवि सावो बेनिफ्राय गिदिरखौ खुलुमगोन। उन्दैखौ अनगोन बे रोखोमैनो जोंनावबो बिदिनो बेनिफ्राय खायसे खायसे जों नियावहाय माने एक थारिखनिफ्रायनो बेलासिनिफ्राय माने रंजानांगौ समाव रंजानाय जायो आरो ना। माने सम लानानै बोथोरा मिलायोब्ला एक थारिकनिफ्रायनो जोंनियाव रंजायो। बिनिफ्राय दुइ थारिख थिन थारिख बिदिनो गोसो बायदि जालांबाय आरो ना जाय गोसो हागौ
ओं।
बेबायदिनो जेब्ला रंजानो ओंखारो अब्ला
बे रंजानो ओंखारनायाव गोदान दख'ना गानगोन आइजोफोरा दुगैस्रां लोबस्रां दख'ना गाननानै जोमग्रा फास्रा आर'नाइ लानानै बर'नि गाननांगौ जोमब्ला द बेखौ गाननानै ओंखारो। बेनिफ्राय जाय दिननिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो आरोबाव खनसेबाव बिमा बिफा बिदा बिबाजै बिनानावफोरखौहाय माने सनमानै लानानै थाङो आर ना बेनिफ्राय ओंखारलां
ओं ओं।
बेनिफ्राय बोराय बोरायबाबो बुरि बुरैबाबो गावबाागाव जमा जमा जानानै एसे रंजागोन बिनिफ्राय न'खर न'खर हाबनानै सनमान लायो आरो ना नोंथां जेरै बेनिफ्राय मोसानो फैनायावनो बयनिबो न'खर न'खर थागोन। बिनिफ्राय खुलुमलांगोन बोर बिलांगोन बेफोरबायदि जोंनियावहाय सोलियो। बेबायदिनो।
औ।
बुंनो थाङोब्ला गोदो समावहाय खाम, सिफुं, जथा लानानै मो सायोमोन दा एसे खम जाबोनो हमबाय।
मुवा-बेसादा जेनेबा दङ' अब्लाबो मानि बोथोर लानानैसो सोलायनायखौ नुबोनायलाय दा। बांसिनानो दामग्राजों मोसानाय जायो आरोना नोंथां जायखौ बे बेथारि लानानै मोसायो।
अ अब्ला नोंथांमोननियाव खाम सिफुंजों मोसानाया खम जाबाय नामा बिदिब्ला?
खम जोंखै नोंथां माने दङ' जोंनिया माने गामिया मानि गामियायै गामियै मुसायो आरोना ओमफ्राय जायगा लायै जायगा माने जोंनियावहाय दा खाम सिफुङा माने गामियाव गैयिलाय देगजोंनो मोसानाय जायो ओमफाय गुबुन गामिया मानि गिदिर गिदिर नालाय। बे गामिया माने बिराद माने गिदिरलाय गामिजोंसो माने सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारो जोंनिया माने सेंग्रा सिख्लाया ओंखारो नाथायबा मानि खम जायो एसे सोलायनायखौ नुबोदों आरो बेनि थाखायनो गैथ'वा नाथाय जों जोंनि जायगायावहाय माने गुबुननियावहाय खाम सिफुंजों मोसायो जेरै खामा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो गाव गाव खालामबोनाय दङ' जायखौ जेनेबा माखासे दं बिफां आरो बिगुरजों बानायो सिफुङा जेनेबा औवाजों बानायो जथाया जेनेबा मोनसे लहा बायदि स्टेल थामाजों बानायो बेफोरबायदिखौ लानानै दासिमबो गान खनै खनै मो सायो आरोना नोंथां जोंनि गामियाव नङालाबानो गुबुन जोंनि खाथि गामियावहाय बेखौ मोसायो नोंथां होननाय बाय
औ
गोदान जे मानि मोनसे जायगा थि खालामनानै मोनफ्रोमबो ज' जानानै मोनसे बैसागो फांसन बानायो जायगायावनो बयबो खारनाय बारनाय थाफायो बेजों लोगोसे मोसानाय रंजानाय गानख खननाय बे गासिखौबो माने लाफाजोबो आरो ना नाथायबा बेयावहाय मोसानायाव दामनाया जाया आरो नोंथां खाम सिफुं जथाजों जाय मोसानानै दिन्थिनो हागोन बिसोर प्राइज मोनो आरो नोंथां जोंनियाव बेबायदि माने बे मोनसे ज' खालामनाय बैसागो फांसना जोंना बेबायदि आरो बेवहाय माने देगजों सोलिया मानि खाम सिफुं जथाखौ लानानैसो मोसायोब्लासो माने देरहासार जानाय
जोंनियाव बेबायदि दा बैसागुआथ' जोंनि बिराद एंगार हायै मोनसे फोरबो दा बेनि थाखाय बेखौ जों लांफालांनांगौ आरो उनावबो माने बेफोरबायदिनो सोलिलांनांगौ आरो नोंथां
ओं ओं
अ फोरमायनो हागौमोन नाथाय नोंथां जोंना नै समा जाना फैबायना बेनिखायनो दोनथ'नोसै खोमा जों औ दिनैनि औ दिनैनि सावरायलायनाय औ दे दे
औ नोंथां औ